हेलौ
आ-आसोल
औ माखबर?
मा खामदोंब्रा?
नै ओरैनो दंलै।
अ
नों-नोंलाय मा खामदों?
दंलाबायलै दंफां सायहाव जिरायलाबायनानै।
मोजां खबरा।
खबरालाय बिदिनोसै मोजाङानो।
होम सिमोन साफ्रियावसो थांनो नागिरदोंमोनलांं दिनै। माथो लामायानो बायस'बायनो। ट्रेन साइथिंआ
जानो आं मिथिलाङा मबाइलफ्रावसो नुलाबायदां।
अह बायसबायनो माथो।
जारला जाबाय ओमबाथ'।
गैला थांनो मोनासै।
आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोन?
औ
ए सोरनाव थांनो नागिरदोंमोन आलासि
उम बाबोनमोन दं आमायमोन दं। मादैमोन।
बिसा दं
औ एलै दालांफोरखोनो माबायदि खालामो नायनांगौमोन।
माबोरै जानायाय बुस्थुआनोथ'
मिनथिला आंबो दै जादोंमोनना मैया गिदिरथार
अ
ट्रेन साइथिंआ बायबाय ट्रेनाव खारगनो हाबाय इन्थेन मेन्थेन।
जि गाज्रि बाय बायखाथारदों मान लामाया।
औ दालाय माथो खामदो।
दंङलै ओरैनो दफां सायाव जिनानै ओंखाम जाखांनानै दं।
अ मा ओंख्रि जानाय
उम माबासो बयलारजों जोगोनारसोमोन।
अ
नोंसालाय
ओइ जोंहा माबासो उम मा होनोमोनथाय बै मैथा बांगाल ना।
अ
अबाव दं दालाय
नआवनो
न'आलाय मा खामायथादोंब्रा नोंलाय
दंङ रा
अ
मोनसे प्ले प्लेन लायाखै नोंथाङा
हा
प्लेनफोर लायाखै मोनसे टारगेटफोर माबा माबि जालाबायनो
लाथ'आखैलि आं।
जानो आइथिया माबा माबिफोर लायाखै
लाथआखैनो आं।
अ ट्रेनफोरखो बोरै बानायो। माबा गारिफोरखो बोरै बानायो इफोरखौ मिथिगौनो आरो साइन्तिस जानो हाबा।
समाथो थाराखै।
आइतिआय लानांगौलै नोंथां आय ति आय।
नोंथांआलाय मा लादो
आं लाथ आखै लानोसो नागिरदों।
अ मा लादो मा लानो नागिरखो
आइ तिआय लानो नागिरदों आइति आइ
दिनथ नोंसिनिथिं समबारहाथाय जायोमोन ना
जायो औ
थाङांखै नों हाथायाव
थाङांखै फैसायानो गैया माथो मालायनो।
गिदि जाथारो नामा हाथाइफोरा
गिदिर जायो ड्रेसफ्रालाय मोजां मोजां लाबोसो गारो आरो
अ गासिबो बुस्थुखौनो मोनजोबगोन नामा?
मोनजोेबो मोनजोबनायालाय दा फैसा थाखानिसो फैसा थाखायानो गैयाना
औ बेसे गोजान जायो हाथाइफोरालाय?
उमहो खाथिसो नय किलमिटारसोल' जायो।
अ
गरमखायनो थांनो बासो गारोलां
जोंथिंबो जायो हाथाइयालाय फिसासो जायो होमबाबो
ए गरमफ्राव थांनो बालायलाङो हाथायाव।
अ'।
बेलेगफोरनोसो लाबोनो हर-हरफालाबायो आं।
उम दानि फुङाव थांदोंमोन आं। जोंथिं फिसासो जायोलै गैया माल माथाखौनो बारा मोननो नागिरा।
बायना हरफालाबायोदां सा सान्दुं गोसाखायनो। थांनो बानानै।
उम गरम जोंथिं बो बिराद गरम।
बाइकफोरबो गैजाया ना मालाय इसा बाइकगोनांफोरनो हरफाबाय।
एखेसोलै आंनावबो गैयाना बेलेगजों थांफालाबायो। गाखोना थांफालाबायनांगौलै।
मालानि दिनाव बायनो हाबावगोन जाखो बाइकखौलाय?
हागोन नोंथां लासैनो हागोन। सेनथा खालामनाङालै बिफोरखौ।
बाइकफोर बानायग्रा मानसि जानो हाबासोमोन। बानायला बायनानै सालायलाबायनो हागौमोन।
हायाना जानला मोनला एफोरबादि बुस्थुखौ।
फरायनांगोन नोङो।
बाइक बानायग्रायाथ' दरमासो मोनबावो होनदों नामा?
औ दरमा मोनाबा। फैसा बानायग्रायानो दरमासो मोनो आरो बे बाइक बानायग्रायालाय।
बोरै जानांगौलै इदिबा‌ नोथां?
गैया खामानि गैया। बर्टआथ' खाथिथारसैलै नोंथां।
हो?
भटआथ' खाथिथारसै।
भट?
औ एलेक्सना।
खाथिथारथैलै माया देरहागोनथाय।
माखौ सापर्ट खालामो?
जोंथिं बिजेपि हिमन्तखौनो सापट खालामो मोन खालामनायालाय।
जोंथिबो बिदिनो इखौनो खालामो। एके।
दा मा खालामो।
औ।
नोंथांमोननिथिं मा मा थाय मा मा थायो टेक्टर नांगोल मा मा दं?
थायोलै आं बारा मिथिलायलाङा ना एफोरखौ।
उम।
एबारसो फास्ट होगोन नालाय आं।
थाङा एबार एबारस' अथ्र' बोसोर नामा होनोमबा?
औ।
उम।
एबारसो। माने जाबाय आरो एबार होनो मोनसिगोन।
आंहाथ' होनो मोनखांबाय र'।
अ मा मा मा थायो नोंसिनिथिंलाय?
थायो बिदिनो फदम बिबार नांगोल आखाइ दङ ट्रेक्टर दङ बिदिनो दङमोनलै मोनसेया मा मोनथाय बावबोबाय आं
एखे थागोन होनबालाय जोंथिंबो बिदिनो
एखखेसो जायो नोंथां
देरहाबाबो माथो लामाफोरखौनो खामना होनाय
जोंखौथ' नायानो लामायानो अबस्था गैया गाज्रिथार
दे राय समावल' हो होनो नागिरनाय समावल' गोदै गोदै
उम भट होहां होआंनो
हा
भट होनोसैबा थगाय फलायोल फैसा एसे एनै होफ्लांनानै ओमफ्राय उनाव होला फैसाखौनो
गैला मोनखांबाथाय फाथथा गैला
गैला देरहाहां देरहाबाथाय
एसे एनै होलाबायसिगोन सोरबा सोरबाथ' भटखौनो बायबावोसो
बायोसोथ' आरो मालाय
न'खर होयै होयै न'आव फैसा होयै होयै औ बिदिखौसो लानांसिगोन जोंहाबो एबार
खायसे खायसे होयो खायसे खायसे मोजां थायो
औ होबालाय मोजांलै
मोजां जायो लामाफोरखौ नायनांगौ आरो लामाफ्रा गाज्रि
होबाय जेला नायनांगौमोन आरो
लामाफोरनि थाखायनो प्रब्लेमथारलै गारि सारिखौनो फैनो हाया
जोंथिंखौ एसे नायफैबानो जायो गैया मिडियाफोराब नायानो
खामानि गैया
जागोनथाय संसारा
हो
मा जाबावगोन होनदां संसारा
बेया एखेसो जोंथिंबो लामाफ्रानो गाज्रि दैबाना माबा हाखर हाला
बिनो बिजनेस खालाम हबा सो जासिगोन लै ससे
अ
नोंथांमोनथिं गरम जायाखै नामा बारा
गरम लै बेराथ गरम थारटिफर जादों दिनै थारटिफर डिग्रि सेलसियास
बिराद गरमलै दिनै बो
नोंथां मोनथिंलाय खै डिग्रि।
एखेसो जायोहोयो नोंथां।
औ।
गरम
मा गरमलै बोथोरानो माथो खालामनो। लाइनबो गैया बालबो गैया।
जोंथिंना लायेना थांना दं नोंसिनालाय।
जोंनिथि दङ होमबाबो थांलाय - फैलायसो लायनानो थाथेरानो।
अ'। खेसलि दहायबो बलटेस खमसिन फैदों।
उम-उम। दे होमबा नोंथा ना औ दे दोनथ'सै होमबा ना।
औ।
दे-दे।